ओ हेलौ
ओ नोंथांनिसिम बेबायदि गोजोन हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय थाबाय बेबायदि गोजोन बेलासे समनि गाहाम हामलायनायखौ ओ दा आं नोंथां जों सावरायनो लानाय आयदायानो जादों इन्टारनेटनि बागै
औ
इन्टारनेट बुङोब्लाथ' जोङो दानि मुगायाव बयबो मिथिखायो इ न्टारनेट आ मा बुस्थु आ इन्टारनेट खौ बुङोब्ला इन्टारनेटआ बेलाफारसेथिं जोंनि थाखाय मोजां आरो बेलाफारसेथिं नायोब्ला जोंनि थाखाय गाज्रि । मानो बुङोब्ला इन्टारनेट खौ जोङो मोजाङै बाहायोब्ला इन्टारनेटआ जोंनि थाखाय बेबायदिनो गोबां मुलाम्फाफोरखौ लाबोनो हायो आरो जोङो जु दि गाज्रियै बाहायोब्ला बियो जोंनि जिउआव गोबां खहाफोरखौहाय लाबोनायखौ नुनो मोनो। दा इन्टारनेट नि मुलाम्फा होनोब्ला जों गोबां बेबायदि नुनो मोनो जेरै फरायसालियाव फरायसाफ्रा जेखौहाय गावनि फोरोंगिरिनिफ्राय बुजिख' हाया बेखौहाय बेखौहाय बिथांमोना इन्टारनेटावहाय गुगोल खालामनानै बेबायदि गोबां मिथिनो हायो जेखौ बुजि मोना बेखौ इन्टारनेटआ जोंनो गुवारै बेखेवनानै मोजाङै फोरमायनानै होयो। ओ इन्टारनेटआ जोंनि बे मर्डान जु गायाव जुगाव जोंनि बे जिउ खांनायाव जोंनि जिउखौहाय गोरलै खालामनायखौहाय नुनो मोनबोदों। मानो बुङोब्ला गोबां ओ बेबायदिनो ओ गोदो गोदायनि समावहाय इन्टारनेट गैयियाव सोरखौबा लोगो हमनो थांनो बा सोरखौबा बेबायदिनो ओ खबर लानोब्ला जोङो लोगो हमनो थांनो गोनां जायोमोन। आ-आ नाथाय दानि जुगावहाय ओ इन्टारनेटनि थ्रुयै मोनसे एस वाटसपावहाय एसेमेस बा कल खालामबानो बे मानसिनि खबरफोरखौहाय मोननो थाङो। आरो बुंनो थां बुंनो थाङोब्ला मोखांजों मोखां रायज्लायनो होनब्लाबो दायो बेबायदि भिडिअ कल रायलायनायफोरनि खाबुफोरखौहाय नुनो थाङो।
औ लोगो।
गोसो जाब्लानो नायनो लुगैब्लानो जोङो गुबुन सासे मानसिखौहाय भिडिअ कल खालामनानै बेजोंहाय मोखांजों मोखां रायज्लायनाय बायदि बे बेबायदि खालामनो हायो। आरो बेल नङा नाथाय जदि सासे सुबुङाहाय। सासे मानसियाहाय गुबुन मोनसे दाबसे हादोराव दङब्लाबो बेजोंबो ओ मबाइल फननि थ्रुयैनो जानबुंनि थ्रुयैनो इन्टारनेटनि गेजेरजोंनो जोङो रायज्लायनो हायो सावरायनो हायो। बेबायदि इन्टारनेटनि गेजेरजोंनो आरो बेबायदि फिसा बिला खामानिफोर दङ जायखौ जोङो बाहायनाय खामानि दङ जायाव जोङो इन्टारनेटखौहाय बाहायनाय जायो। बुंनो थाङोब्ला जेरै- गोदो गोदाय थाखा फैसाखौ मोनसे बेंकनिफ्राय मोनसे बेंकआव ट्रान्सफार खालामनोब्लाबो। बेंकआव थांनांगौ गोनां जायोमोन थाखा फैसा दिहुनोब्लाबो बेंकआव थांनो गोनां जायोमोन। ना थाय इन्टारनेटआ जोंनि बे जिउखौहाय गोबां गोरलै खालामनानै होबाय। दा जों माबा मोनसे नांगौ बानो ओ थाखा फैसा ट्रान्सफार खालामनोब्लाबो गावनि मोनसे बेंकनिफ्राय मोनसे बेंकआव ट्रान्सफार खालामनोब्ला मबाइलफोरावनो बेबायदि गुगोल पे फन पे बेबायदि गोबां एपफोर दङ जायजों जोङो थाखा फैसाफोरखौबो ट्रान्सफार खालामलायनो हायो। आरो बेल' नङा ना थाय ओ गोबां बेबायदिनो मुलाम्फाफोर दंबावो जेरै- गोदो गोदाय ओ बेबायदि गोलोम बोथोरफोरावबो सानदुं जा अखा जा जोङो मैगं थाइगं जि जोम नांगौब्ला जोङो बेबायदिनो हाथाय बाजारफोरावहाय थांनानै गोलोमफ्रुजोबनानै बा अखा हाब्ला अखा सिजाजोबनानै बेबायदि जिफोरखौहाय बायनो थाङोमोन। बाट मैगं थाइगं लायनां गौ गोनां जायोमोन नाथाय दानि मु गायाव बे इन्टारनेटा जोंनि लाइफखौ जोंनि जिउखौ ओरैबाय दि गोरलै खालामना होबाय जोङो न'आव जिरायनानैनो नांगौ सो नांगौ जानाय बेसादफोरखौहाय अर्दार खालामनो हायो जेरै- जोंनो नांगौ जा नांगौ जानाय जि जोमफोरखौ जोङो फसनजानाय जि जोमफोरखौहाय जोङो अनलाइनाव फ्पिफकार्ट मिश' एमाजन सियावनो जा अनलाइन शपिं एपावहाय जोङो जिखौ फसन जायो बेखौ अर्डार खालामबानो बियो हम दिलिभारिबो जाफैयो आरो जेरै - ओ मैगं थाइगंआबो बेबायदिनो मैगं थाइगंफोरखौबो दानि मुगायावहाय बेबायदि अनलाइन खालामनो हाग्रा जाबाय ब्लिंकिट बा बिग बास्केट खालामामब्लानो जि मैगं थाइगं नांगौ बे गासैबो न'आव सफैजोबो हम दिलिभारि जायो। बेयो मोनसे इन्टारनेटनि ओ मोनसे मोजां मुलाम्फा आरोना आरो बुंनो थाङोब्ला गोदो गोदायथ' गोदो गोदायबो नङा इन्टारनेट गैयि मुगायावहाय ओ माबाफोर जानो गोसोबाला रेस्टुरेन्टाव थांनानै बा साहा दखान साहा गला फोराव थांनानै बेबादि जानो गोनां जायोमोन नाथाय बेखौबो गोबां बेबायदिनो सुबिदा होनाय जाबाय इन्टारनेटआ ओ माबाफोर जानो गोसोब्लानो जोङो सुइगि जमेट' खालामनानै फिजा जानोबा बो जानो हायो न'आवनो सफैयो न'आव जिरायना नैनो जि जानो लुबैयो जों बेफोर गासैखौबो न'आव जिरायै जिरायैनो मोनजोबो आङो जोङो गुबुन फारसेथिंहाय खहाखौ नायनो थाङोब्ला इन्टारनेटनिबो गोबां खहाफोर दङ जेरै- दानि मुगायाव दानि फरायसाफोरा गावनि जि फरायनांगौ बेफोराव फरायसालियाव थाङालाबानो बेबायदि मबाइल गेम्स इन्टारनेटआवहाय गावनि बेसेन गोसा सम फोरखौहाय हगारनायखौ नुनो मोनदों आरो बेल' नङा नाथाय दानि मुगानि सेंग्रा सिख्लाफोराबो गावनि बेसेेन गोसा समखौहाय माबाफोर मोजां सोलोंथायाइयाव बाहाया लाबानो बेबायदि ओ इन्सटाग्रामफोरावहाय फेसबुकफोरावहाय रिल सिक्रल खालामनायखौहाय नुनो मोनदों बेबायदिनो रिल सिक्रल खालामनानै गोबां गावनि बेसेन गोसा समफोरखौहाय खहा खालामनायखौहाय नुनो मोनदों आरो बेल' नङा नाथाय इन्सटाग्रामाव जि ट्रेन्ड सोलियो बे ट्रेन्डआवनो दानि मुगानि सेंग्रा सिख्लाफ्रा बेजोंनो लोगोसे खारफानायखौ नुनो मोनदों आरो बुंनो थाङोब्ला ओ बेल' नङा नाथाय दानि मुगायाव ओ ससे मिडियायावहाय बेबायदिनो गोबां ओ बुस्थुफोरखौबो नुनो मोनदों। जेरै गोदो गोदाय जोङो ओ माबाफोर बेबायदिनो मोनथिनो गोनां जायोब्ला जोङो खौरां बिलाइयाव नायनो गोनां जायोमोन। नाथाय दानि मुगायाव जों माबाफोर खौरांफोरखौ मोननो लुगैदोंब्ला मिथिनो लुगैदोंब्ला जों इन्टारनेटनि गेजेरनो ओ दसेनो जोङो मोनो जानबुंनि गेजेरजों।
औ।
बेबायदिनो गो-गोदो गोदाय बै भिदिअफोरावहाय बेबायदि खौरांफोरखौहाय खोनासंनो गोनां जायोमोन खौरां बिलाइयाव नायनो गोनां जायोमोन नाथाय दायो जुदि माबाफोर जाब्रबथाय जादोंब्लाबो एक दुइ सेकेणडावनो से नै सेकेणडआवनो जानबुंआवहाय इन्टारनेटवहाय गासैखौबो मिथिनाय जायो। आं सानो आरो ना इन्टारनेटखौ जुदि जोङो मोजाङै बाहायोब्ला बियो जोंनि थाखाय जोबोद मुलाम्फा लाबोयो आरो बेबायदिनो गाज्रियै बाहायोब्ला बियो जोंनि जिउआव गोबां बेबायदिनो खहाफोरखौ लाबोयो दा नोंथाङा बेबायदि इन्टारनेटनि सायाव माबाफोर बुंनो हास्थायदोंना?
ओं फंनैसो।
औ।
ओ गोजोन बेलासिनि हामग्लायनाय बावहरबावबाय। नोंगौ नोंथांनि बुंनायाबो जि इन्टारनेट बेनि सोमोन्दै गुवारै बेखेवबाय आरो जोङो नोंगौ इन्टारनेटजों मोजां खामानियावबो बाहायनो हायो। गाज्रिखाब ओ गाज्रि खामानियाव बाहायनो हायो इन्टारनेटखौ जों मिथियो दिनै मोजाङै सोलियोब्लानो मोजां जायो गाज्रियावहा बाहायोबानो गाज्रि जायो थिग बेबायदिनो दायो जोंहा जि इन्टारनेट जुग होननानै जों बुंनांसिगोन । बे इन्टारनेट जुगनि गे जोंनो दिनै सोरबाया बेबायदि अनलाइन क्लास बिबायदि लानायफोरखौबो जों नुनो मोन मोनो आरो लोगोसे ओ बे इन्टारनेटनि गेजेरजोंनो गोबां खामानिफ्रा जोंहा दायो बिबायदि सहाय जायो । गोजानाव थांनो गोनांफोरब्लाबो जोङो बे इन्टारनेटनि गेजेरजोंनो ओ जानबुंनि गेजेरजोंनो जोङो जिखो नांगौ जोङो माब ओ अनलाइन है जोङो अरदार खालामनानै हा जोङो न'सिम । सफैनाय बे हाखौहाय जों खालाम । हायो । आरो लोगोसे जि थु दायो जि नोंथांनि बुंलांनाय बायदियैनो गाननाय जोमनायनि बेलायाव बो जों बुंनो हायो गोदोहाय जोङो । बाजार थाङाबानो जोङो बेबायदि गाननाय जोमनाय बा मैगं थाइगं। बेफोरफोरखौ जोङो। थाङाबा लायाबा जोंहा जायाबो। थिग बेबायदिनो दायो जानबुंनि गेजेरजों। जोङो ओ-जेखौ नांगौ जोङो गावनि मेगनजों नायनानैहाय जोङो बेबायदि अनलाइन। खालामबानो जोंनि न'आवहाय बे नांगौ बेसाद फोरा सफैयो जोंहा थांनो गोनांबो बेबायदि खस्थ' गैला बे जानबुंनि गेजेरजोंनो जोङो मोननो हायो आरो लोगोसे जिहेथु बे इन्टारनेट गोबां। ओ-जोङो बे इन्टारनेटखौ ओ- औ वाटसाप बा इन्सटाग ग्राम टलिग्राम बा कल खालामनाय बेयाव जों बाहायनो हायो बे इन्टारनेटनि जुगिदिनो जोङो गासै खामानिखौ मावनो । हायो सोरजोंबा गोजान जायगायाव थानाय समावबो जोङो निसय ओ-जोङो माला सफैगोन बेखौसो सिगांनि समावहाय नेनानै थायोमोन खिन्थु दायो जोङो ओ-फननि गेजेरजोंनो कल खालामनानै बा वादस साबाव भिडिअ कल खालामनानै जि जायगायाव दोङो बियो मोजाङाव दोङो ना गाज्रियाव दोङो जोङो बेखौबो नुनो मोनोसै आरो लोगोसे बे जानबुंनि गेजेरजोंनो इन्टारनेटनि गेजेरजोंनो जोङो। गासै मोजां गाज्रि खामानिफोर मावनायखौ जोङो नुनो मोनोसै आरो बिनि गेजेरजोंनो आं बुंबावनो सानो जिहेथु जोंहा इन्टारनेट सहैनायजों लोगोसे गोबां खामानियाव जोङो सहायबो मोनदों। आरो किसुमान ओ- गुबुन गुबुन खामानिफ्राव जोंनि थाखाय इन्टारनेटनि गेजेरजों जों गावखौनो जुदि मोजाङै ओ-मोजाङाव सोलिनायजों लोगोसे मोजां जालांदों गाज्रियाव सोलिनाया बेबायदि गाज्रियैनो थांगासि दङो बेनिखायनो जोङो इन्टारनेटखौ मोजां खामानियाव बाहायोब्ला जोंनि थाखाय जोबोद मोजां आरो उननि फैबाय थानाय फेरिफ्राबो जेन मोजां सोलिनायखौ नुयोब्ला बे इन्टारनेटनि खामानियाव बा जोङो मोजाङै बे फंबाय बिनानावफोराबो मोजाङै सोलिलांगोन।
औ नंगौ नोंथां बुंनाय खोथाफोरा थारैनो थार आरो आं नोंथांजों बेबायदि इन्टारनेटनि बागै रायज्लायनानै जोबोद मोजां मोनदों नोंथांनिफ्राय बेबायदि गोबां सोलोंनोबो मोनबाय आङो ओ-बिदिब्ला जों जोंनि बे दि नैनि आयदाखौ सावरायनायखौ बेसेयावनो दोनथ'नोसै खोमा नोंथांजों रायज्लायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय साबायखर।
गोजोनथो औ साबाय